औ नोंथां। खोनादों ना?
अ अ खोनादों।
औ औ
नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै हरनाय जादो।
औ थारैनो सावरायजागोन।
ओम नोंथाङा जोंनि आमथि सुवानि बागै एसे मोनथियोबा फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो नोंथां। दा आमथिसुवा होननानै बुङोब्लाथ जोंहा जोंनि बर हारिल नङा नङा होमबा नों नोंथां गासै जों जोंनि ओनसोल सोलावनो बायदिसिना हारि एबा जाथिफोरखौनो जोङो फालिनाय नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो बेनि बेलायाव दा जोंनि बर हारिनि फारसेनो बुंनो सानदों आं एसे जोंनि बर' हारिया जाबायदि आमथिसुवाखौ फालिबोगासि बिनो दा जों बर' हारिनि आमथिसुवा फालिनाय फारसे जों बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबै मोननि दिननिफ्रायनो जों फालिबोबाय थानायखौ नुबोगासिनो नङा होनबा नोंथां औ औ थिग बेबादिनो आम थि फोरबोआ बर' हारिनि समाजारि हारिमुवा ओ बायदिसिना रोखोमनि मोनसे गोनांथार बयनिख्रुइबो नङा होमबा? फोरबो जाय औ औ एंगारहायै गोनां। थार फोरबो जायखौ जों थाखोन सिख नै फालिनाय जायो नङा होमबा?
औ
औ औ जेब्ला जों जेरैहाय मिथिंगानि गोदान अखा हा जागायो अब्ला बै समाव जोंनिया जा आमथिसुवा जायखौ जों जों बुं होननानै बुङो बे थियाय नङाहोमबा नों
औ औ औ
नो जोंहा जा सुवा नांनाय बेफोरबायदि जों मोनथिनो मोनो आरोन जोंनि बर' हारि एबा जोंनि समाजाव थिग बेबादिनो बे बैसुमुथि आइखौ सुवा जानाय हिसाबै जोङो ओ मोनथिना मोनो।
ओम ओम।
औ औ दे थिग बेबादिनो जोंनि बर' सुबुंफोरनि फोथायनाय बादिब्ला आमथि फोरबोआ ओ थामनिफ्राय ब्रै बा दिन समाव लासै ओ जाय होननानै जों मोनथि थिना मोनो नङा होमबा?
औ
औ बेनिख्रुइ बांद्रायबो जानो हागौ आंनिया थारबो जाजोबाखै जानो हागौ । बेनि थाखाय आं निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नोंथांसिम दा बेनि उनावहाय जोंहा आमथिसुवा होनना बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो आबाद इनि फारसे गोहोम गोग्लैयो नङा होमबा? जेराव जोंहा आमथिसुवास जानाय समाव जोंङो माइ गायनाय ओ आलि दाननाय हालेवनाय नाय बायदिसिना न'खरनि खामानिफोरखौनो जायो एबा बन्द खाम थुनाय जायो नङा होनबा नों? थां जा सोलिबाय थानाय आमथिसुवा बे दिन समाव बे दिननि गेजेराव जोङो ओ जेबो खामानि मावनो मावनाय नुनो मोनिखौ जों नुबोगासिनो नङा होनबा? औ औ थिग बेबादिनो जोंहा जा बै आमथि सुवा जोबनाय दिन बै खालि जोंहा गास गासैबो ओ रायजोआनो समाज नाङैनो गामिनि जा थानसालि बैफोर थानसालियाव फुजा एबा फोरबो होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा खानादोंना नोंथां औ थिग बेबायादिनो बै सानखालि जों ओ जा खान्थाल गोल जा खान्थाल जा जेननाय खान्थाल थाइजौ बायदिसिना ओ फिथाइ सामथायाइजों जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा एबा जाबो जाबोबाय थायो नङा होमबा बोसोर बोसोर। थिग बेबादिनो गोबां ओ आमथिसु सुवायाव गोबां नेमखान्थि जोङो मानिनानै सोलिनांगौ जायो जेरैहाय जों खायफा खायफा ओनसोलाव नुनो मोनो आमथिसुवा जा नाय समाव ना बेदर जा सोरबासो खायफा खायफाया ना बेदर जायैखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा खायफा खाय गामियाव औ औ आरो बिब्दिनो बिथांमोना निरामिस जालांनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा थिग बेबादिनो आमथि फोरबोआ मोनसे धोरोमनिल' फोरबो नङा नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेबायदिनो बर' फोरनिबो मिथिंगाखौ अननाय ओ मोजां मोननाय बायदि बायदि मोनसे माबा जायनि जाहोनाव बेखौ जों ओ मोनसे बाहागो नङा होमबा बाहागोबो होनजागोन नङा होमबा बर' हारिमुनि बाहागो औ औ बेबायदिनो दा संनाय हरनाय होननानै बुङोब्ला दा आं दा एसे सिगांसो नोंथांनो फोरमायखाबाय जोंहा दा संनाय खुरनाय होनोब्ला जोंहा आमथिसुवा समाव जोंहा ना बेदर जायैखौथ' आं बुंलांखाबायानो। थिक बेबादिनो औ औ दा बैबादिनो जोंहा ओ दा आमथिसुवा नांना सानाय थानाय समाव जोंनि नख'रनि जा एबा गामिनि थानसालि बैफोरखौ ओ बैफोराव जोङो ओब फुजा होनाय एबा आलारि बाथि लागायनाय एबा आलारि बाथि सावफुंनायखौ जोङो बन्द खालामथना दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना। जेनिखुइ जों आ सुवा जायखौ होनना जों बुङो सुवा बे सुवा समाव जों जेबो खालामिखौ जों नङा होमबा जोंनि थानसालि एबा बायदि बायदिफोराव। औ औ थिग बेबादिनो बेफोरखौनो नुयो। थाङो जोंनि ओनसोल एबा ओ जायगाफोराव दा नोंथाङाबो आंनो आमथिसुवानि बागै एसे सुंदयै फोरमाय ना होगोन होननानै आं मिजिं थिबाय
औ थारैनो औ। आं गोदोनिफ्राय बे फोरबोखौ फालिबोबाय थानायस समाव जाबादि नुबोदों बेखिनिखौ आं फोरमायनानै होनो हाग जागोन जोङो। दे फोरबो औ जोङो दा आखार मांखोआव फालिनाय जायो आरो। जोंनि गिबि आसार मांक मास हाबनाय हाबजेननाय समाव जोङो सप्तासे थांखांनानै बे आमथिसुवा होननाय माबाया नांगोन आरो तारमाने। बे आमथिसुवाया सब सप्तासे थांखांनायनि उनाव नांगोन बेनिफ्राय सप्तासे जोंना माइ गायनाय हाल एवनाय आलि दाननाय बायदिसिना खामानि फोरा बन्द जायो आरो जोंना खायसे खायसे फालियो आरो खायसे खायसे फालिनायखौ जों दानिया नुनो मोनला।
औ औ थारैनो सैथो
नाङोब्ला माइबो गायनो मोना
औ मोना नंगौ।
दिनाव जों खायसे खायसेखौ माइ गायनाय नुयो आरो।
नुयो औ थारैनो सै
जोंनिबादि अब्ला जों गोदोनि बायदियैनो मानिबोनांगौ बे बेफोरबायदि फोरबोखौ बेबो मोनसे जोंनि बर'फोरनि एंगार हायै। धोरोम नालाय बेफोरखौ जोङो आबादनि थाखाय मानिनानै सोलिनांगौ। आरो जोङो आसार मांखोआव बेखौ बे फुजाखौ फालिनाय जायो बेवहाय जों। गोबां थानसालियाव रायजोफोरा ज ज फुजा होलायो।
औ।
बायदिसिना प्रसाद खान्थाल थाइजौ बेफोरखौ बाउवो आरो बाउनायनि उनाव जों जमा जमा जायो। थिग बिदिनो जों बे फोरबोखौ आबादनि थाखाय फालिनाय जायो आरो जोंनि आबादा मोजां जानायनि थाखाय फाय बे बेफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिबोयो
औ नंगौ थारैनो सैथो। दा नोंथाङा आमथिसुवाखौ लानानै जोंनि न बांखौ आम तिसुवानि जोबनाय दिनखालि जा जों फोथारस्रांनाय जायो जायखौ होनो दो गारनाय बर' रावाव नङा होनबा? बैहाव बैयाव न नबां खौ माबादि फोसाबनाय जायो एबा माबादि खालामनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन ना।
औ बेफोरखौ आं आं मावनाय बायदि नेमखान्थि। न्थि बायदिनो नोंनो आं फोरमायना होनसै जायो।
औ औ थारैनो सैथो
आमथिसुवा नांनाय साननिफ्रायनो जोङो। जेबो मावनो मोना होन्दों नालाय। बेफोरबायदिनो जोङो। न' फोरखौबो लिरनो नाङा बै समाव सुवा नांनाय समाव थारमाने जि जोम सुनो मोना नफोरखौ लिरनो मोना। जों जा समखालि। जोंनि सुवा नांनाय समा जोबगोन ना।
औ
बै जोबखांलाङ। थांनाय समावसो जों नफोरखौ लिरस्रांनांगौ फोथारनांगौ जि जोमखौ सुस्रांनांग बायदिसिना दो दोख्ला गासैखौबो सुस्रांनानै जोङो। गोथार खालामनांगौ।
औ औ नंगौ थार।
फुजाखौ होनाय जायो
औ नंगौ थारैनो सैथो। दा। ओरैनो नोंथांमोननिजों ओनसोलाव बेफोर फोरबो। खौ फालिबाय थानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो मोनो नामा दासान्दै।
जों आङो जोनोम जानाय उननिफ्रायनो बे। फोरबोखौ आं फालिनाय नुबोगासिनो दङ। दाब दाब जायगायाव दाब दाब दाब दाब गामियाव बे। फोरबोखौ माने। फालियो आरो
औ औ नंगौ थारैनो सैथो । दा बेखौ आंनि बादिब्ला आं सानो आरो बेखौ ओ फालिनाया मो जां नङा होमबा नों
औ औ
मानो होनोब्ला जाय जाय फोरबोखौ जों आबादखौ लानानैनो ओह खुंनाय जायो नङा होमबा जाय आबादखौ मावनानैनो जों सुबुं माहारिया जानानै थांना थायो। नङा होमबा जोंनि जिउआ औ बेनि खायनो आंङो सानो जोंङो बे फोरबो आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाया मोजां आरो जाबायदि नोंथाङाबो बुंलां खाबाय बायदि नेम खा थि दङ बे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै बै फोरबोखौ फालिलां नुनाया मोजां नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेबादिनो अब्लासो जोंहाबो ओ जौगालांनायाव एसे ओ खाबु मोनगोन नङा होमबा? बिमा बैसोमुथियाबो जों गनायफैगोन नङा होमबा
औ औ।
जिहुति जोंङो बै बैसोमुथि सुवा जाना थानाय समावनो जों मावनाङि खामावनिखौ मावोब्ला जानाङिखौ जायोब्ला बिमा बैसुमथिया बो ओह दुखु मोनगोन नङा होमबा नोंथां? औ औ थिग बेबादिनो बेखौनो बुंथनानै आं नों थांसिम ओ एरायथनो सानबाय मानो नो होनोब्ला जोंहा दा समाबो सो जोंनिया जाबाय नङा होमबा नों
अ अ
औ आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव उनाव लोगो मोनबावगोन होननानै। औ औ एसेनोसै नोंथां बैदिब्ला। औ औ गोजोन्थों।